थां औ खुलुम
खुलुमबाय
नोंथांनिसिम गोजोन फुं फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरबाय थाबाय नोंथां।
गोजोन फुंबिलि
औ नोंथाङा दा मा खालामबाय दं?
आं दा नै फुंनि एसे लामाथिं बेरायग्लांगासिनो दङ'।
औ नोंथाङा सा लोंबाय?
औ औ लोंबाय
औ औ ओ ओ नोंथाङा होमबा फुङावनो ओ सिखारनानै थाबायग्लाङो आरोना बा लामायाव खारो आरोना नोंथां।
औ औ औ
औ ओ थिगानो दा नोंथाङा एसे आंनो एसे सम होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां बुंलाय
ओ दा जों जिहेथु बेफार फालांगिनि बागै मोनथिगौ बै बेफार फालांगिनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ बेफार फालांगि होननानै बुङोब्लाथ' गोबां फालांगि दङ' आरोना बे बुहुमाव।
औ नोंथां औ।
जेरै मैगं-थाइगंनो जाहैबाय मो सौ बोरमायानो जाहैबाय गोबां दं आरो ना। सोरबा सोर ओमफ्राय गोबां दाजाैजा फालांगि बुङोब्ला गारि-मथरनि फालांगि जाहैयो। सिमेन्ट बायदिसिना दै-दै फोरखौबो जोङो दानिया दैफोरखौबो जोङो फाननो हायो फालांगि।
औ।
बायदि-बायदि आरो ना।
औ-औ।
नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो?
औ फालांगि होनना बुङोब्ला आरोना नोंथां।
औ-औ।
दा फालांगि होनना बुङोब्लासो जोङो जिथुनाखि सोलाय-सोल' खान थि गोदोथ'सोलाय सोल' खान्थिसो होननानै बुङोमोन आरो ना नोंथां। ओ जाय बेहा मोनसे बेसाद दं आरो आं जेनेबा नोंथांनाव ओ आलु दं आंनाव पियास दं। नोंथांनो पियासनि गोनांथि आरो आलु आंनो आलुनि गोनांथि आरोना दा जों सानैबो ओ जिथुनाखि सोलाय सोल' खालामगोन बेनो जाबाय मोनसे बेफार आरो। गोदो जेब्लानाखि रां गैयामोन आबै आबौमोना खोन्थायोमोन। जे
औ।
बे जोंना नोथ'
ओ जोङो सोलाय सोल' खान्थि बा जोंनो जानेखि गोनांथि जानाय बा आंनियाव जेनेबा ओ मैगं थाइगं दं मैगं थाइगंखौ आङो ओ बांद्राय आंनो नांगौनिसाय बांद्राय दङो बेखौ आङो बेफार फालांगियाव बाहायनो हागोन ना नोंथां? ओ बेनि उनावहाय जेब्लानोाखि ओ सोरबा सासेनाव जुदि मैगं थाइगं गैयाब्ला। बे आंनिफ्राय बै-बै सुबुङा मैगं थाइगं बायनायानो जाबाय मोनसे बेफार आरोना बा फालांगि। ओ बेनि उनावहाय जोङो बेफार फालांगि होनना बुङोब्ला। ओ जोङो जानाय ओंखामनिफ्राय जोङो सानफ्रोमबोनि नांगौ जानाय मुवा बेसाद खौ लानानै ओय जा मु जानबुं ओं गारि मथर बायदि बियो ओ जेरैहाय जोंङो ओ बायदिसिना रोखोमनि अन्थाइ बाला दैनिबो फालांगि मावनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनो आर ना नोंथाङा नोंथाङा बुंलांखाबाय।
औ-औ।
उम दा बेफार फालांगि होनना बुङोबाथ' जोङो। जायनिखि फालांगियारि बे माने मुलाम्फा खालामनो नागिरगोन आरो नोंथां। मायबा मोनसे बेसादखौ जोङो ओ गुबुन जेनेबा जायनिखि मैगं थाइगंनि बेलायाव होनबा जायनिखि मैगं थाइगं फोयो। बेनिफ्राय बेफारिफोरा माने ओ एसे खम दामाव लाना फैनानै। बेखौ हाथाइ बाजाराव माने बेखौ ओ बुरजा दाम बा बुरजा बेसेनाव माने ओ फानफैया थां बे फाल ज
औव औव
बाहायनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो नोंथां। ओ थिग बेबायदिनो जोंङो जेहाय औ जोंङो जेब्ला ओ मोजां कात जानाय दंफांखौ जेरै ओ गाम्बारि सिगुन थाल बेफोरखौ जोंङो जेब्लानोखि बे गथा गथायै फानगोन बेनि रांङा एसे खमाय बेसेना माने एसे खम जागोन। बा जोंङो बा रोजाफोराव मोनगोन आरो जुदि बेखौनो जुदि जोङो काट बा बायदि रोखोमनि ओ बेसाद दिहुनोब्ला बेनिफ्राय जुदि जोंङो बायदि रोखोमनि बेसाद बानायोब्ला-' जेसेनो बेनि बे बिनि उम ओ जायनोखि काटजों बा बे दंफांजों जोंङो नांगौ जानाय बेसादफोरखौव एसे माने बिनि बेसेना बांबोगासिनो थागोन आरो नोंथां औव ओ थिग बेबादिनो जोंङो ओ जानखि बोरमाखौ फिसियोब्ला बोरमा मोसौ अमा दाउखौथ' जोंनो फिसिनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां। दा जोंङो ओ दा जोंङो जा दाउ दाउनि बेलायाव होनना
औव औव
द थ' जोंनि दाउदै होयो ओ बे दाउदैया ओ दैसेयाव दैसेयाव नै जि' रां आरो नोंथांङ दानिया नैैजि' रां जाबाय। बेनि उनावहाय बे दावदैखौ फाना लाफानो जुदि जोंङो जुदि बेखौ जुदि जोंङो फिसा आजाय जानो गनो होयोब्ला जेब्लानाखि बे दावदैनिफ्राय फिसा ओंखारगोन अब्ला माने बे फिसानि जानिखि बेसेन बे बेसेना माने बांनानैय ओ केजि सेयावनो द'जौ रां स्निजौ रां बिदि जानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
औव औव।
औ थिग बेबायदिनो जों जुदि एसे खस्थ' खालामनानै बेखौ माने बे बेसादफोर खौबा बेजों जुदि बाहायोब्ला सफ मोनसेों -' बानायोब्ला माने ओ दानो गिबिनि बेसेन बा बे बेसादनि बेफोरनि बेसेनफोरा माने ओ बां बोगासिनो थायो आरो नोंथां बेनो जाबाय मोनसे फालांगिनि जाना खि थांखि बा फालांगिनि जाना खि मेलेमजों बाहायजानाया नोंथां। साइ ग फालांगिरिफोर दंङ जेरैहाय गोदो गोदायनि बिजनेस मेन होनना बुंनांगोन ओजोंहाय। बिसोर माने जेरैहाय जों औवा औवा खौथ' जोंनि गामियारि ओनसोलाव थसे यावनो ओ बाजि रां बाजि रां लायो आरोना नोंथां बाजि रां बा द'जि रां औ बे औवाखौनो जुदि बे फालांगिरिया जुदि ए गावनि ओ जायनाखि फेक्टरिफोराव जानिखि बहि दिहुनोबा बहि गांसेयावनो जोंनि दानिया माने ओ नैजौ थामजौ गाहामहालागै थांङो आरो ना नोंथां। थिग बेबायदिनो जोंङो औवा थसे निफ्राय गोबां बहि मोननो हायो। बेनि गेजेराव जोंङो जेब्लानि बेखौ बानायगोन अब्ला माने गोबां मुलाम्फा जायो आरो जानाखि फालांगिरि। बेखिनियानो दा नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायना होदो बिदिब्लालाय। ना मा?
हा?
नोंथाङाबो एसे फालांगिनि बागै फोरमायना होदो।
फालांगि बुङोब्लाथ' दासान्दि समाव ओ आइजो फोरनि बिथिङाव गोबाङैनो मोनसे नोजोर बोथावना आरोना।
औ नंगौ।
मानो होनोब्ला दानि मावा आइजोफोरनि थांना थानायनि राहा बे दा फालांगिनि फालांगिनि बिथिङावनो मोनसे ओ मोनसे जा कानेकसन जा सोमोन्दो बेयो दोङो आरोना।
औ।
मानो होनोब्ला दानि जुगाव गोबां आइजोफोरानो फालांगि मावनानै थांनानै दङ आरो ना।
औ नंगौ।
जेरैबायसा दाउ अमा फिसिनानै ओ बेबायदिनो न'खरखौ न'खरखौ सालायगासिनो आरोना फालांगि खालामनानै
औ।
दा बिसोरो दाव अमा फिसिनाय बेखौ दाउखौ उन्दैनिफ्रायनो आदार होनानै बेखौ गिदिर जाजासिम आदार होनानै बेखौ फेदेरो आरो बेनो बेखौ बाजाराव नांनानै फानहैयो आरो ना। बेनिफ्राय बे रांखौनो मोननानै गावनि न'खरनि जा आंखालथि बा बेखौ सुफुंनो थाखाय बे रांखौ बाहायो।
औ।
लोगोसे अमाखौबो थिग बेबायदिनो गुन्दै बायनानै उन्दैनिफ्रायनो फेदेरनानै
औ।
गुन्दै अफ्रि जाहोनानै बेखौ अमाखौ गोदोर जाहोयो।
औ।
बेबायदिनो अमाया देरनो थाखाय ओह द' माहा स्नि माहा बेबायदि सम लायो आरोना गोदिर
औ नंगौ।
आरो बेबायदिनो ओ औ। खौ लानानै जोंनि दासलि समाव आइजोफोरा बेबायदिनो थांनानै दंङो आरोना आथिखालनि थासारियाव।
औ नंगौ।
लोगोसे ओ दानि जुगाव जा दानि आं दानि समाव दानि समाव सुबुंफोरा साख्रि नागिरो।
औ
औ नंगौ। औ
ओ प्रफिट जा जोंनि बेखौ बुंनो थांङोब्ला सो फांगियासै फालांगिया। गासिनो मोजां।
औ नंगौ थारैनो।
नोंथांङा बेनि सायाव मायाबाफोर बुंनो सानो नामा?
औ नोंथां नोंथांङा जोबोद मोजाङै फोरमायलांबाय दा नोंथांङा जानोखि लास्टथार नोंथांङा बुंदों जे फालांगियासो जोबोद मोजां आंनि साननायाबो बेनो जे ओ मानसिया जुदि रां खामायनोब्ला बा गावनि जिउआव जाफुंसार जानोब्ला बावो गोबां रां खामानोब्ला माने फालांगियावल'सो दङ आरो नोंथां।
ओं
गुबुन बेलेग आयदाया जेबो रावबो गैया फालांगियाल'सो दोङो। जेब्ला जोंङो ओ फालांगि मावगोन। अब्ला माने जोंङो ओ फिसा फिनलाखनानै जेब्लानाखि गिदोर गोिदोर फालांगि मावगोन। अब्ला माने ओ जिथु खि रां बे राङा नोंनिया खमायलाङा आरो जेथानखि नोङो मोजां फालांगि मावगोन बा मोजां आं जिथुनाखि आयदा बा मोजां बेसादनि सायाव नोंथाङा जुदि फालांगि मावोब्ला। जानाखि नोंखौ मुलाम्फाल' होयो नोंथांखौ खहा खालामा। बे इन्सर खालामबा माने नोंथांनि राङा बांबोगानो होनबा नों थ्रिस हाजार लांगासिनो थागोन आरोा नोंथां थिग बेबायदियैनो सासे साख्रि गोनाङाबो। फालांगि मावगिरिजों बा गेदेर गेदेर फालांगिरिजों ओम थिया हागौ आरो ना नोंथां। जोंनि हो जोंनि आसामावथ' बांद्राय गेदर गेदेर फालांगियारि गैथ'आ गैबाङा। गुबुन रायजोफोरावसो बांसिनै जों नुनो मोनो आरो नोंथां। ओ थिग बेबायदिनो। जोङो बिजनेसमेन होनना बुङोब्लासो जोंना दं ओ जानाखि केसम्बानि टाटानि रतन टाटा रतन टाटाथ' बिथाङा थैनानै सांबाय। हा औ नोंथां। आ औ नोंथां।
हेल' नोंथां
औ नोंथां खोनादों नोंथाङा? हेलौ गोजोन्नाय थाबाय नोंथांनिसिम नोंथांजों रायज्लायनानै रोजा रोजा साबायखर थाबाय गोजोन्थों नोंथां।
गोजोन्थों गोजोन्थों।